हेल'
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना? आं माने नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव, एसे सावरायनो सानदोंमोन। हागोन ना अ आङो बिगियाननि सायाव फंनैसो नोंजों सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ नोंथां दे सावरायजागोन।
बिगियान होनोब्ला जों मा होननानै मोनथियो अ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां बिगियान होनोब्लाथ जोंहा बेयो मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ माने ओ फरायनायखौनो होनांसिगोन।
औ
जेरावहाय जोङो माने मोनसे बुस्थुआ माबोरै खामानि मावो जेनेबा बियो माबोरै जायो बिनि बेखौ जेनेबा जों मिथिनो हायो आरो जायनि गेजेरजों
औ माने मोनफ्राम मोनफ्रोमबो खामानियावनो बिगाय बिगियाना हाबनानै दङ नङा होनबा जेरै जोंनि मोनफ्रोमबो टेक्नलजियावल नङा जोंनि आबाद मावनायावबो बि गियाना हाबनानै दङ जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो बुस थुयावनो साइन्टिफिक माने बिगियाना हाबनानै दङ आरो जोङो सानो जे ओ माबा मोनसे इलेक्ट्रनिक बुस्थु बानायबाल बा माबा मोनसे अबायबा स्पेसाव थांनो हाबाल बिगियाना बहायल दङ होना नै जोङो सानो नाथाय बे बे नङा बिगियाना जोंनि सा मोनफ्रामबो जेरै ससियेल साइन्स जों जायखौ बुङो आरो इनभारमेन्टेल साइन्स पलिटिकेल साइन्स जेरावबो हाबनानै दङ आरो जोंनि बे बिगियाना बिगियानजों आथ थिखालाव थारैनो गोबां दावगानो हादों आरो बिनि एफेक्ट आरो साइद एफेक्टसबो दङ नङा होनबा नोंथां डेभेलपमेन्टबो जाद दों बिगियानजों आरो बेजों लोगोसे बिगियान जानानै माखासे जोंनि ट्रेडिसनेल मेथड बा जोंनि माखासे थाखानाय माबाफ्रा लासै लासै गोमालांनो हम
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओ दिनै आजिखालि साइन्टिफिक मेथडजों जेबा बिगियानजों जोङो गोबां क्लाइमेट सेेन्जफोरखौ नायनानै जों आबाद खेथि मावनो हायो। एडभान्स जोङो जेरै आबाद फोराव माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां दिनै अखा हागोन ना हाया। दिनै बेसेबां सान्दुं दु गोन ना दुङा बेफोरखौ जोङो बिगियाननि थ्रुयै एडभान्स मोनथियो नङा होनबा नोंथां आरो लोगोसे दै आथिखालाव ए आइ जोंनि गेजेराव ए आइ फैबाय बेफोरो गासिबो ओ बिगियाननि दे ओ मोनसे मोनसे डेभलपमेन्ट
औ औ
जोङो सामफ्रामबो दैलि लाइफआव नुनो मोनगासिनो
औ
नोंथांनि बादिबा बिगियाना बेसे जोंनि लाइफआव बिसिबां माने हेल्पफुल बा बिसिबां जोंखौ ओ गोजौआव लांनो हायो बा बिसिबां जोंनि थाखाय मोजां बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ नोंथां ओ जोङो बिगियानाथ जोङो दा बिगियान नङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाला होननानै बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा आरो जोङो फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय जोङो मोनाजासिम जोङो ओ बिगियानजों सोरजिजानाय गोबां मुवा बेसाद खौ जों बाहायो आरो जोङो जेरै जोङो स्मार्ट फन जाहैबाय जोङो बिब्दिनो गोबां गोबां ओ बिदिनो गारि मथरफोर बिब्दिनो जाग्रा लोंग्रा बिगियानजों सोरजिजानाय बेफोरखौबो जों बाहायो आरो जों गोदोनि समावथ जोङो जेब्ला बिगियानफोरा दावगायाखैमोन बै समावथ जोंना ओ जिउ खुंनाया एसेबां गोरलै नङामोन आरो दा जेसेबां गोरलै जादों। जेनेबा जोङो दाबसे जायगानि फ्राय दाबसे जायगासिम थांनोब्लाबो जोंहा बै समाव गारि मथर गैयामोन। थाबायनानैनो ना थामहिनबा माबा मोनसे बेलेग जुनारनि हेफाजाबजों जोङो हान्थियोमोन आरो नाथायथ' दायो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला जोङो नै गारि मथरजोंनो जों दसे समावनो मोनहैनो हायो। जोङो ओ गोजौनि बिब खंफोरजोंबो जोङो दसे समावनो जोङो मोनहैनो हायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो जेरै औ।
आरो नै आथिखालाव मबाइल जेय' जुगै जों गुबुन गुबुन जायगायाव थायोब्लाबो दसेनो रायलाय रायज्लायनो हायो खैफोद आफोद मा जादों मा जायाखै।
औ औ औ आरो आजिखालिथ' दायो अट'मेटिक सिस्टेम जाजोबबाय गासिबो गोबां बुस्थुफोरानो। जेनेब्ला जोङो ओ मानसिनि मानसियानो खामानिखौ एथबां मावो मावनांगौ जालाय लायला आरो। जेरै जोङो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन होनबाय ए आइ फोर होनबाय बिदिनो जोङो रबटफोर होनबाय दाथ' रबटफोराबोथ' जोंनि जोंनि जोंनियाव गोबां जों ओ ओ दावगाबोनायखो नुनो मोनदों आरो। जे जेनेबा औ रबटफोरानो जोंनो जेनेबा देहा फाहामथायावबो बिदिनो बायदिसिना इन्डास्ट्रिफ्रावबो जोङो आबाद फोथारफोरावबो जों रबटखौ दायो एसे बाहायनायखौ जों नुहांनो हमदों आरो। आरो फैबाय थानाय सम फोरावथ' जोङो मानसियानो जेबो खामानिखौ मावलायनो गोनां जानाय नङा बायदि मोनदों माने बिदिनो आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन बा रबट फोर होन बा बेलेग मेसिनफोर होन बेफोरनो माने मानसिखौ मानसिनि गासिबो खामानिखौ मावना होगोन आरो
औ औ नोंगौ।
दा बे गोबां जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो रब माबा बेफोरो जोंनि बिगियान दावगानायनि गेजेरजों
औ
दा ओ बिगियान जौगानायजों जोंहा गोबां माखासे जेंनाफोरबो जों फैफानो हमदों आरो जेनेबा दायो दा बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा।
जेंनायाथ' निस्सय नुजाखागोन माबा मोनसे जायोब्ला बिनि फ' फ' पजि रियेक्सनबो दङ न'
औ नंगौ नंगौ औ।
ओ जेरै आथिखालाव गोबां डेभलपमेन्ट जानायनि गारि मथर बांनाय साइन्सजों दिहुनजानाय माखासे साइन्टिफिक बुस्थुनि जाउोनाव बेफोरबादि वाटार पलिउसन बा इनभारमेन्ट पलिउसन बे आबहावा गुबुंनाय थि मेजर प्रब्लेम जानानै फैदों आरो जोंनि गेजेराव।
औ औ
साइन्टिफिक बुस्थु बाहायनायजों लोगोसे जोंनि आबहावा जोंनि था जोंनि लानाय हां लानाय बार बेफोरो गा गासिबो गुबुंला गुबुंले जाबोनो हमगासिनो।
औ औ।
आरो जोंनि साइन्स होनोब्ला जोङो जेरै गोदो अन्थाइजों देयै देयै अर बर'नोमोन नाथाय साइन्टिफिक साइन्टिफिक बे मुगायाव जे लासैनो सोलायनानै सलाय बि दिरुनबाय नङा होन बा? सलायनि सलायनि उनाव आजिखालि इलेकट्रिकजोंबो माने संनो हानाय खेफासिटि जाबाय, बुहुत बायदि बायदिसिना बेफोरबायदिनो डेभेलपमेन्ट जाबोदों नाथाय डेभेलपमेन्ट जानानै जों माखासे जोंनि माबाफोरखौ बावबोनो हमदों आरोखि जेरै ए आइ जानाय लोगो लोगो जोंनि जोङो ए आइ खौे डाइरेक्ट डाइरेक्टलि अर्डार होबानो बियो मावो। दा बेवहाय जोंहा माखासे थाखानाय जेरै सल' माबा मोनसे गान सल'फोर बानायनो जोङो रोङाब्लाबो ए आइ खौ थिनबानो बे अट'मेटिकलि रोङो।
औ औ नंगौ।
बे जोंनि हारिमु हारिमु आयदा बेफोराव माखासे इमपेक्ट गोग्लैदों आरो जे बुस थुआ जे बुस्थुआ जोङो मानसियानो बानायोमोन मानसियानो खनोमोन बा मानसियानो मावोमोन बेफोरखौ साइन्टिफिक बे ए आइफोरा एसेब्लाबो माने सेख'नानै लानाय बादि जादों आरो खि। नोंं ओ जाय खामानिखौ नोंथाङा रबटनि खोथाखौ बुंदों सिगाङाव मानसियानो मावोमोन नालाय बा मानसियानो मावनाय निफ्राय मानसिया माबा मोनसे मावनानै जानो हानाय खामानि मोनोमोन। बेजों बिनि न'खरा सोलियोमोन दा रबट जानाय लोगो लोगो सासे मानसिया दसजन मानसिनि खामानिखौ बे रबटआ मावनाय लोगो लोगो बे दसजन मानसि या निस्सय खामानि गोमागोन, खामानि गोमाबाय बिदि जायो आरो, माखासे इमफेक्टबो दङ
नंगौ नंगौ।
नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो बिनि सायाव।
नोंगौ नोंथां नोंथाङाथ' गासिबो मेइन मेइन ओ खोथाफोरखौनो बुंलांखाबाय। नंगौ जोंना बिगियान दावगानायजों जोंहा गोबां जेंनाफोरबो नुजानो मोनदों जेनबा जों बिगियान दावगा नायजों लोगोसे ओ जेंनाफोरखौ जोङो एसेबाबो खमायनो हायो आरो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जों बिगियान ओ दावगानायजों जोङो माने माखासे बुस्थुखौ जोङो मिस इउस खालामनो हमदों आरो।
औ औ नंगौ।
ओ बिगियानाथ' मोजांनि थाखायसो दिहुन दोंमोन नालाय नाथाय बेफोरखौनो जोङो मिस इउस खालामनानै जोङो जेनेबा नलेज मिथिनानैबाबो मिथियालासेनोब्लाबो जोङो बेफोरखौ ओ जानो हागौ जों भुल माने गोरोन्थि मावदों आरो जेनेबा।
औ औ।
आबादफोराव जोङो मुलि सारनाय हासार बाहायनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन मानसियानो माने गामिफोरावथ' बांसिन मानसिफोरानो जेनेबा लेबेल जा थायो, बेखौ फरायालासि नो माने जा माने माबायदि होनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेसेबां बिबाङाव होनांगौ बेफोरखौ ओ मिथियालासिनो जेनेबा जानला मोनलायै होनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
औ औ नंगौ नंगौ।
जाहोनावनो जोंहा ओ गोबां पलिउसनफोर जानो हमदों आरो जेरै बिब्दिनो हानि बे पेस्टिसाइदफोर बाहायनायफ्रा जानला मोनला बिबाङाव बाहायनानै जोङो बे उल्थायै जोंनि देहायावनो गोहोम खोख्लैफिनदों आरो
औ नंगौ
बेखौ बिगियाना जेरैबायदि थिनदों जुदि बेबायदि मावोब्ला जों इसेबाबो खमायनो हागोन आरो बेफोरखौ
नंगौ नंगौ
औ- दा बेफोरनो आरो बिगियानाबो मोजांबो आरो एसे गाज्रिबो होननानै बुं नो हागोन आरो
औ बिगियाननि बिगियाननि हेफाजाबै नो अखाफोराव थांनो हाबाय बुहुम गल बुहुमा गोदो गोदोनि सिगांङाव बिगियान गैय बिगियाना इमान डेभेलप जायनि सिगां जोंङो बुहुमखौ माने गल होननानै मोन मिथियामोन बा फ्लेट होननानैसो मोनथियोमोन दा बे गियान दावगानायजों लोगोसे बुहुमखौबो जों ओरैबायाददि होन गल बियो बिदि ओ गल होननानै मिथिबाय बा जोंनि गेजेराव माने माखासे नलेजआ बांबाय आरो बिगियाननिख्रुइ जों सिखारनायनिफ्रायनो लानानै जोंङो थुदब्रास थुदब्रास बाहायो बेफोरबो गासिबो बिगियानजों दिहुनजानाय जोंङो मोखां जोंङो दोम दंखल बा ओ वाटार पाम्प जे दंखल आरो जों म टर बाहायो बेफोर गासिबो बिगियाननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जादों नंङा होन
ओ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ दा नोंथांनाय जोंना समाबो जाबोलायबाय औ औ गोजोनथों दे नोंथां औ दे